हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय दे।
औ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आं जिरायनानै दङ नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो जिरायनानै दं नोंथां।
औ
दिनै जोङो नोंथां माने बिफां लाइफांफोरखौ माबायदि खामानियाव फैयो एबा माबायदि बाहायनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ औ।
ओ बिफां लाइफांखौ जों मा खामानियाव बाहायनो हायो होनोब्लाथ' गिबियावनो माने बुंग्रोनोसै आङो बिफां लाइफाङा माने जोंनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय मोनसे राहा आरो। बिफां लाइफांखौ जोंनो गोनां बिथाल बिफां लाइफाङानो जोंनो ओ मा होनो हां लानो थाखाय जोंनो अक्सिजेन होयो। एबा जों बे बिफां लाइफांआव बिफां लाइफांनि थाखायनो जों माखासे जेनेबा ओ बिदिनो रांखान्थिनिबो मुलाम्फा फा मोनो जोङो जोंनो गोबां मदद होयो आरो। औ ओरैनो बिफां लाइफांनि बागै जोङो जों बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफांनिफ्रायबो जों माखासे ओं दाज जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो लिसु फिथाइ, लेथुखु फिथाइ, थाइजौ खान्थाल ओ आरोबाव बिदिनो बुहुद दंबावो माखासे बिदि बेफोरनो जोंनो फिथाइ सामथाइ होयो। बेफोरनिफ्रायबो जोङो बे फिथाइ सामथाइ फोरखौबो जोङो जायोब्ला जोंनि देहायाव माखासे माने ओ भिट टामिन मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ माखासे फिथाइ सामथाया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां आरो। बेनि थाखायनो जोङो हायो ब्ला बयबो गाव गावनो न'आव माने बिफां लाइफांखौ गायनाया गोथार नंगौना नङा?
औ औ नंगौ नोंथां
बे बिफां लाइफांफोरनि मादाव आरोबाव बिदिनो ओ मा होनो गय गय बागान जेरै गय बिफांनिफ्रायबो जोङो ओ फिथाइ मोनो नङा होमबा
औ औ
औ बे गय फिथाइया माबोरै थायो बा गय बिफांखौ जों माबोरै गायनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायना होलांसै आं नोंथां
औ जायो नोंथां फोरमाय
जों गिबियावनो गयखौ बिफां बानायनो थाखायनो बे गयनि फिथाइखौनो जोङो जावैनानै लाग्रोनायो जावैनानो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो बिफां जाबोयो जेनेबा फिसा बिदिनो बिफां जाबोयो बेनि उनावहाय जों बेखौ ओ गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव गायस्लायनाय जायो आरो
औ
माने गायखांनायनि उनावहाय आरोबाव बिदिनो ओ गोबाव बोसोर जेनेबा गोबाव माने जिखिनि जौनायसि सिम बे एसे एसे गायानाय जानाय सम जों बे दनाय जाबाय आरो बेखौ गायजा बे जौ होननानै गायजानो होगोन अब्लानो जों बेखौ ओ बारियाव जोङो हाखौ जावग्लिनानै एसे हाखर खालामनानै गायनाय जायो आरो जोङो ओ बा बोसोर बा द बोसोरनि उनाव बा बोसोर द बोसोरबो नां बबबा बायदि एसे खम बिदिनो थाम बोसोर ब्रै बोसोरफोरनि उनाव जोङो गय फिथाइखौ मोननाय जायो आरो बेनि उनाव ज गय फिथाइखबो जों गोबां मुलाम्फा मोनो जेरै जोङो गया गोरलैनि समावहाय ओ गो ओ गोरलै गोरलै माने गोथां समाव आरो एसे बेनि बेसेना एसे खम जायो जेब्ला बे गयथायाइनि गोम मोना गोमोन जायोनि दामा एसे गोबां जायो आरो बेनोबो जोङो बेफार फालांगि खालामनानै गोबां मुलामलामानिफ्रायबो जे आरो बेखौनो जों आरोबाव गोरलै समावबो रुनानै बेखौ रुनाव गथा गथायैनो बिगुरखौ जिरनानै फोननाय जायो आरो आरो गोमोन मोनोब्लाथाय बेखौ जोङो सिंखावनानै ओ सानदुंङाव फोनबाय रानखांनायनि उनाव एसे रानस्रोबाथाय बिनि बिगुर फाय जोङो एरख'नानै आरो बेखौ फोरानबावनाय जायो आरो बेखौ जों सुपारि बानायनाय जायो
औ औ
बेनि बेसेनाबो बेनि बेसेनाबो गोबां जायो बिदिनो जोङो गय फिथाइनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोनो जों माने माखासे बायलाय फानलाय फालांगियारि खालामनायावबो मोजां आरो जोंनो माखासे जेनया गोरिब नखरफोराव जोंना माब्लाबा संनायनि आंखाल जाया होमबाना बे गय बारिखौनो जोंनो गुननो फाननानै होमबाना बे राङा जोंनि थाखाय मद जाबायना नोंथां
औ औ
औ बिनिखायनो जोंङो हानायमानिसेबां जोङो बिफां लाइफांखौ गायनो नांथारगौ आरो जों फिथाइ सामथ दायनि बिफां बिफाङानो जा जा अबेबा मोनसे बेसेन गोसा बिफां बेफोरबायदियानो जा जिखुनु जोङो सिबिंखौ दानहैनायनि सिगां जोङो बिफांनै फां बिफां गायनांगव आरोथा
औ औ
ओरैनो आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हाबावो नों एसे फैना हागोन नामा?
ओ जोङो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिब्लाथ' बेफोरो नंगौआनो बिफांनिफ्राय जोङो अक्सि क्सिजेन मोनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोना मोना जायोब्ला बिफाङा कार्बनडाइ अक्साइड ह गारो बे समाव जों दं बिफां लाइफांनि सिंफोराव थानो नाङा होननानै बुङो मानोना बे दंफांफोरनि सिङाव थायोब्लाथाय जोंनि देहानि खहा जायो होननानै बुंनाय जायो आरो मोना समाव जोङो बिफां लाइफां बिफांफोरखौथ ओरैनो गोबां गायनांगौ मानो होनोब्ला बेनिफ्रायनो जोङो अक्सिजेन गेस मोनो बेफोरनि थाखायनो जोङो अक्सिजेन नङाबाथ' जोङो जिउआव थांनानै थानो हाया नालाय जोङो दंफां लाइफांफोरखौ खौ जोबोद गायबाय थानांगौ सानफ्रोमबो जेसेनो हायो एसेनो जोङो माने मिथिंगाखौ माने दंफां लाइफांजोंनो माने बुंफब होनो नाजानांगौ आरो ओरैनो बुंनो थाङोबाथ बिफांफोरा सो गोबां खामानिफोराव मदद होयो जेरै जोङो न' लुनायाव काट बाहायनाय एबा जोङो दंफाङा जेब्ला थैयो अब्ला जेब्ला रानो बेफोरखौ जोङो बन सुनाय ओंखाम संनायफोरावबो जोङो दंफांखौ बाहायनो हायो जोङो
औ
बिदिनो गोबां खामानि बा न' लुनायफोरावनो माबा खामफ्लाय जोंनि जग्रा जेरै खामफ्लाय सियार बेफोरबायदिफोरावबो जोङो न' दंफांखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो गोबां दंफांफोरजों दंफांफोराव जोङो फिथाइफोरबो मोनो जेरै जाय फिथाइखौ जोङो फाननानै गोबां फैसा खामायनो हायो जेराव दंफाङा जोंनो माने गासिबो खामानि बिथिङावनो जोङो हेफाजाब होयो होननानै जोङो मिथिगौ दंफांफोरा जेरै काट खौ जोङो दंफाङा गिदिर गिदिर जायोब्ला दंफांनि काट फोरखौ फाननानै जोङो गोबां फैसा मोनो आरो दंफांनिफ्राय थायनाय फिथाइफोरखौबो जोङो ओ फाननानै जोङो फिथाइ मोन नों एबा जों जानो हायो जेरै दांनि बिलाइफोरखौबो जोङो ओ बोरमा फोरनो गोबां बारा जायोब्लाथाय जोङो बोरमा मोसौफोरनोबो जोङो होनो हायो आरो नों थां बिदिनो आरो नोंथाङा दं फांनि सोमोन्दै माबा फोर मिथिबाव गौबा आरो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ दाथ' बुंदों नोंथाङाबो जे जों बिफां लाइफांनिफ्राय जे काट आरि बानायनो हायो होननानै नंगौ थारैनो जेनेबा जोङो न'आवनो बाहायजानाय माखासे गोबां मानि मुवा बेसादखौनो। जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो दाथ'। ओ जोंनो नोंथाङा बुंदोंमोन न'लुनायाव जोंनो काट नांगौ ओरै दारा बाहायनाय जाया। ओ बेनिफ्राय आरो जों बेनिफ्राय डेक्स बेन्स टेबोल ओ दुल खामफ्लाय। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बानायनो हाबावो बे बेनिफ्राय आरो दंफांनिफ्रायनो जोङो माखासे गोबां रोखोमनि ओम डिजाइन डिजाइननि मुवा बेसादबो बानायनानै दोननो हायो।
औ।
औ आरोबाव लोगोसे बिफां लाइफांजोंनो जे ओम माहोनो ओ खायसे बेसेन गोसा बिफां फोरखौबो जों फाननानै ओ बेफोरबायदिनो फालांगियारि खालामो। जे खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ। माने जोङो गोबाव सम नि उनावसो बिफां लाइफां जों गोबाव बोसोरनि उनावसो माने देर जाबाय नालाय बेखायनो बिफां लाइफांखौ नोंथां फोरमायदोंमोन जे गायनांगौ होननाया बे थारैनो नंगौ आरो नों जोङो हायोब्ला जों बिफां लाइफां गायना लानांगौ जोंनो उ दा जोङो नुनो मोनदो ना टाउन सहराव लामा गिदिर गिदिर बानायना या ओ बिफां लाइफांखौ दानफायनाया बारा जाबोबाय बिदिखाय बिनि खायनो माने अखा अखानि बिबांफोराबो एसे खम जाबोबाय आथिखालनि ओनसोलाव आरोना बि अखानि बिबाङाथ' एसे एसे ओंखायनोथ' जोंनो बिफां लाइफां गायोब्लासो सो जों बिफां लाइफाङा थायोब्लासो जोंनो ओ जो अखानि गोनांथिखौबो मोनो जे जों अखाखौबो मोननो हागोन आरो।
औ।
जोंथ' नै दा जोङो आबाद दैज्लां बोथोराव माइनि आ बाद होनोब्लाथ' जोंङो अ अखानि गोनांथिथार जायोना नोंथां?
औ औ।
औ बेनिखायनो जोङो हायोब्ला सोरगिदिं न'नि गासिबो बारि बागान ओ जे जोंनि दा जिउआव गोबां मुलाम फा दङ जोंनि थाखाय
औ
खोना बायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ दे होमबा नोंथां।